औ नोंथां।
नोंथां?
गोजोन मोनाबिलिनि गोजोन हामग्लायनाय जासि हरबाय नोंथां।
औ जागोन नोंथां।
अम ओरैनो नोंहाथ' फ्रि दङ दा?
औ फ्रियानो दं दे अम-अम।
बे आं नोंथांजों माने बै जोंनि बर'नि खारैया बेनि बागैसो सावरायनो सानदोंमोन।
औ जागोन सावराय जागोन दे सावराय जागोन।
औ बे खारैखौ नोंसिनाव खारै बुङो ना खारदै बुङो नोंथां।
खारदै बुंनायखौ आं बांसिन खोनानो मोनो जोंनाव।
नोंसिना होमबा सानजारि गोलैयोदां ना नोंथा?
सानजारिखौथ' आं दा जेबो मिथिला बेखौ सानजारि होनो अबेखौ - अबेखौ खौ मा होनो?
माने सानजा नोगोर सानजाथिं थाग्राफोरखौ माने सानजारि बुङो आरो।
औ।
माने आंनि मिथिनायाव सानजारिफोरा माने जोबोद खारै जासोगारो आरो बिसोरो। खारै ओंख्रिफोरखौ बिराद जायो।
आंबो खोनाया मिथियो।
अम ओरैनो नोंथांमोनथिं खारै -खौ माजों बानायनाय जायो बांसिनै?
बिफांनिफ्राय बानायनाय जायो बांसिन।
अ बे थालिर आइथियाखौ बानायो दां नोंथां नोंसिनियाबो।
औ थालिर बिफां थालिरनि रोदा
औ। माने बिखौ'थ बै ओं खारैखौथ' जों गुबैयै जेनेबा गोजां बोथोरावसो बांसिन जिरखायो दाना नोंथाङा।
औ औ दैज्लां माबाफ्राव मेसेङाव औ।
माने बे माबा समाव जेनेबा दैज्लां बोथोर समाव माने जोबोर अखा हाबाय थायो। थायो नालाय बे खारै जिर खारै जिरनाया जेनेबा अखानि दै नाङोबा बे माने खारैयाव थानाय माबा थालिर बिफांनि फस्लायाव थानाय गोबाब माने दैजों सु
औ सुस्रानाय सुस्रानाय जाबाय।
औ बेखायनो गोजां बोथोराव बांसिनै जिरो आरो खारैखौ।
औ औ।
माने अखा सियोब्लाथाय बे खारैया गोबाबआ खम जायो जाहैबाय।
अ औ।
बिदिनोथ'। औ आइथिया थालिरखौ बांसिनै खारै जायो जोंनि ओनसोलावथ' माने आइथिया थालिरा गोबाबसिन जायो होननानै।
मिथिनो मानो।
ओमफ्राय आरो बांसिनै जेनेबा बि आइ टिआ थालिरनि रोदा रोदाथ' बुंजाला बेखौ मुरा मेन बिफांजों औ बे मुराखौ औ मुरा औ मादा बा मुरा।
बे मुराखौ बांसिन जाबावो आरो जोंनियाव माने गोबाबसिन
औ बुं खोनानाय मोनो बे मादाखौ बांसिन गोबाब जायो होननानै जों माबायो आरो।
आरो निफ्राय बे मुराया राननायावबो सम नांगौ आरो।
औ औ औ सम नांगौ ओं।
बे रोजासिन जाबाय नालाय गोबावसिन सम लायो। बेनथ' नोंसिनाव। नोंसिनावबो बिदिनो जोंनि बायदि खालामो दा जेनेबा सावखांनानै अरखि गोमोरजासिम गोमोरनायनि उनाव सानदांगाफोरजों सालियो दा नोंथांमोननावबो।
औ औ सालियो।
सोरबा सालिया इनिफ्राय आरो सोरनावबा सोरनावबा बिदिनो लारुबो बानायो जेनेबा खारैखौ।
आं जोंनावथ' आंबो लारु बानायनाय नु नुफेराखै नुनायालाय।
औ। ओरैनो मा ओंख्रि जाखो दे नोंथांमोनहा?
जोंहाथ' थाइगिरजों नासोमोन।
अ। नायालाय बायनाय नामामोन नोंथां?
बायनायथ' नङा बिदिनो बै दंग'आव सेन सानायमोन।
औ दैज्लांनि ना मोनला बायदों आरोना।
औ दैलांनि नाङो।
उम। बेनिफ्राय नोंसिनाव दालि खारै जायोना जाया नोंथां।
जायो जानायालाय।
माने जोंनि बे सानजाथिंल'सै सानजाथिंल'सो बांसिन दालि खारैफोरखौ जायो आरो बेजोंसो सोनाब सायटथिंथ' जानायानो जाया खोनाय आरो माने बिसोरखौ दालिखौ खारैजों जायो नामा होननासो सोङो मानेल नाथाय बिसोरो दाउ सोङोबाथाय औ
उ
खारैजों सज'ना बिलाइ होफ्लायोबाथाय जोबोर गोथाव थार मोनो आरो आं माने फिस्ला फिस्ला जायोना सजना बिलाया
औ
लोगोसे देहानि थाखायबो मोजां बे सजना बिलाइआ
अ अ आंथ' जाफेराखै र' सजना बिलाइ बिबार
औ जाना नायदों नोंथां दालि खारैजों सजना बिलाइ होनानै
औ सार औ औ
नारें नारेंबा लेबु रोसि सेबनानै जानांगौ गोथावथार जायो ओमफ्राय नोंथाङा नोंथांमोननिथिं गुबुन जाथिफोरखौबो खारै जानाय नुयोना नुवा नोंथांमोनहा
गुबुन जाथि जोंनि खाथियाव बारा गैबाङा नालाय आं दा जेबो बुंनो हाया बेखौ
अ जनिथिंथ' ओ गुबुन जाथि बुङोब्लाबो एसामिसफोर दङ बिसोरो खारै जाग्रा जाबाय आरो दाना बर'निखौ नुयै नुयै
बर'निखौ कपि खालामजोबनो नागिरबाय
औ बिसोर माने बिसोरबो जिरनानै जासै आरो दाना खारै नुयो खारै खार खार होनो बिसिना एसामिसाव खारैखौ
औ औ औ
बिसोरथ' जानला मोनला जाथारो नो जेजोंनो मेजोंनो खारै
बिसोरसो बांसिन जानो हमबाय नामा होमबा
औ जेरै गोदो बिसोरो अमा जायामोन दा अमा जाग्रा जाबाय जोंखौ गोदो अमा जायो होनना मुगैयोमोन दा अमा जाग्रा जालांबाय
दा गावसोरसो अमा मेन अमा माबा होनग्रा जाबाय
बिदिनो आरो खारैखौथ' गुबुन जायगाफोराव थालिर गैयि जायगाफोराव माजों बानायो बेखौ मिथियो नामा नोंथाङा थालिर बिफां मोनि जायगाफोराव खारैफोरखौ माजों बानायना जायो बर'फ्रा औ
आंथ' बारा मिथिया मिथिनायालाय
अ माने बै सोनाब साइदथिं जाय बिदिनो सोरनाबा सोरनाबा थालिर गैयाना जायगा लायै जायगा
औ औ
माने बिसोरो बै सबाइ सबाइ बिफाङा ओंखै जाग्रा सबाया बेखौ मिथियो दा नोंथाङा
अ औ औ
बे बे सबायनि बिफांखौ मारा होखांनानै जेनेबा सबायाइ बेगरा गखांबायना
औ औ
बेनि बिफां बा माबाखौ बिफां बोराइफोरखौ जमा खालामनानै सावो जाहैबाय सावनानै बेनि जाय हांगार ओंखारोना बे हांगारखौनो बिसोरो सरनानै खारै महरै जायो जाहैबाय
औ
ओमफ्राय आरो दालिनिखौबो जायो बै मुसुर दालि बेखौबो बिदिनो सेम
अब्ला थालिर बिफांनि खारैजों माबा बांसिन माबाया जारा खम जायो जाहैबाय
औ एसे गोबाबा खमसि
थालिर बिफाङा बांसिन जायोनो जाहैबाय मै अरिजिनेल
औ आरो बै सिबिं बिफाङा सिबिं बिफांखौबो बिसोरो सावनानै सोरबा सोरबा जायो होननाय खोनादों आरो बे
खोनानायसो नाथाय गासैयावबो नुजोबाखै आरो आं दासिम
मेगनजों नुनो मोनाखै
ओम आरो बैखौबो मैथ्रु बिफां बेखौथ' सिनायो नोंथां मैथ्रुखौ
औ औ मैथ्रु औ औ
बे मैथ्रु बिफांनि बिफांखौबो बिदिनो थालिर बायदि फंस माबा जिरनानै एबा दानानै फोरनानै सावनानै खारै जाय जायो बेबो गोबाबथार जायोना मैथ्रु बिफांनियाबो
औ
मैथ्रुआथ' गोबाब गोबाबखा नालाय नोंथाङा खोनादोंंमोन नामा
खोनाफेराखैमोन आं खोनानाय नोंथां
औ बेखौबो जायो जायगा लानायनि जायगा माने गोरोबनांगौ जायो जाहैबाय मोना नालाय गसियावबो थालिरफांथ' थाया
औ थाया
उम थालिर बिफां होनोबाथ' आरो बे थालिर आइथिया आथियाखौथ' आं फिथाइखौ जानो मोजां मोना नाथाय बेनि खारै आरो बै थालिर मैखुनुन होनो जोंनाव थालिर बिब बिबार थोबनाया बेखौ नोंसिनाव मैखुनानो होनो नामा
थालिर मैखुनानै बुंङो जोंनावबो
औ बे मैखुनखौबो जानो गोथावथार मोनो आरो बे थालिर आइथियानिखौ
औ औ
माने नोंनाव जेनेबा गारायफोर जानानै दाखोन थायोबाथाय माने बे थालिर मैखुनखौ जायोबा माने औ थाब हामो लोगोसे औ नोंनि बिगुरनि खालारजों माने बै गाराय जानाय जायगायाबो गोरोबलाङो आरो खालारा बे बिदिनो गुबुन थालिरफोरखौबो जायो थालिरनिखौबो नाथाय बैसेनि साम्फा आरो मार्कफोरनिखौबो जायो एसे खाथोसिन जायो आरो बिसिना नाथाय बे आइथिया थालिरनाया साबसिन जायो आरो
औ
आरो आयथिया थालिर फस्लाखौ जाफेरबायना जाफाराखै नोंथाङा ओंख्रि
जायो नोंथां
औ बेखौबो बै बेदर औ बेदरफोरजों जायोबा गोथावथार जायो आरो माने बेफोरो जोंनि मोनसे अर्गेनिक मैगं जाहैबाय जेबो मेडिसिन होआ जेबो रास रासायनारि मुलिफोर बाहायनाय जाया बेयाव माने जोंनि देहायाव जेबो साइद इफेक्ट होआ आरो बेफोरो
ओ माबा जाबाय
औ जेसेबां हायो जों बेखायनो अर्गेनिक मैगं जानो नागिरनांगौ आरो मुलि गैयै मैगंफोरा नोंथां लानावथ' जोबोर मैगं दंथारोदां ना
मेसें समाव थायो दा दैज्लां नालाय अखानि दैजों बांसिन माबा जायो नालाय दा खम जाना दंथ'यो नोंथां
औ औ नोंथांजों दिनै बे बर'नि दोरोङारि ओ जेनेबा ओंख्रिखौ बुंजाबाय खारै बेखौ नोंथांजों सावरायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय औ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै ओमबा नोंथा ना
औ नोंथां दे